हेलौ।
औ। खोनादों औ खोनादों दे नोंथां बुंलाय।
अ' नोंथाङा माबोरै दं
औ मोजाङैनो दंथ'यो दा सानदि नोंथां। नोंथाङाबो मोजाङैनो दङ ना?
औ औ मोजाङैनो दं आंबो। अ' आङो नों थांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय ओ आङो नों थांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ।
औ औ नोंथाङा ओ सम दंना एसे?
औ दङ दे सोंजागोन नोंथां।
औ औ औ ओ बिदिब्लालाय आंङो ओ नोंथांजों ओ जोंनि बा बर' हारिनि ओ जानाय, लोंनाय, संनाय, खा खावनायनि सोमोन्दै रायलायनोसै नामा।
औ रायलाय जागोन दे राय दे
औ औ ओम नोंथाङा एसे बुंग्रोना होगोन नामा ओ बेफोरनि सोमोन्दै?
औ ओ। जोंनि बर' हारियावथ' ओ दोरोङारि ओंख्रिफोर गोबां दङ। ओ बिदिनो जानाय लोंनाय ओ संनाय खावनाय जोंनि बर' हारियाव गोबां दं। ओ बेफोर जाबाय जेरै जों अनलाजों दाउ ओ सबायजों साम' नारजिजों अमा बायदि बायदि गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर दं। ओ। बिदिनो आङो बिनिनो मोनसे ओ ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै बुंनोसै।
औ।
जोङो अनलाजों दाउ संनोब्ला
औ।
अनलाजों दाउ संनोब्ला जोङो गिबियावनो माइरंनि गोनांथि जायो औ माइरंखौ जोङो दैजों सोमनानै दसे सम जोङो सोमनानै लानाय जायो। बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ सुखांनानैहाय ओ उवाल बा दिंखिफोराव जोंङो देनानै लानाय जायो।
औ।
अन गुन्दै खालामनानै लानाय जायो आरो। बेनि उनाव जोंङो ओ फारसेथिं दाउ बेदर खौबो जोंङो ओ एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो। ओ बे एवफ्रामनायाव जोंनो ओ थाव ओ संख्रि हालदै आरो नांगौ बिबांनि ओ मस्ला आरिफोर होनानै जोङो बेखौ बेदरखौ एव फ्रामनानै लाग्रोनाय जायो आरो। ओ बेनि उनाव खौ जोङो ओ बेयाव दै होनानै ओ उनाव दै होआ गोदौवोब्ला जोङो बै देखानानै लानाय अन गुन्दैखौ जोङो होसननाय जायो। आरो ओ खार दै होनानै जोङो बेयो गोदौवोब्ला गोदौनानै ओ एसे गोबाव समहालागै जोङो बेखौ संनाय जायो। बे बिदिनो अनला खारै ओ संनाया जायो आरो अनलाजों दाउजों संनाया बिदिनो जायो।
औ
आरो बेयो जोंनि ओ बर' हारिनि ओ मोनसे खहाबथाव ओंख्रि बयजोंबो मोजां मोनजानाय बेखौ बर' फोरा जानानै जोबोर मोजां मोनो आरो बे ओ अनला ओंख्रि खौहाय ओ बे अनला ओंख्रिखौ जोंनि बायदि फोरबो खुंथाइफोरावबो ओ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ
बिदिनो बर'फोरनि मोनसे ओ दोरोङा रि ओंख्रि बे अनला ओंख्रिया आरो बयजोंबो मोजां मोन जानाय मोनसे ओ खहाबथाव ओंख्रि।
औ
नोंथाङाबो ओ बे बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंबावनो हागोन ना?
औ हागोन। औ ओ बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोङो ओ माने ओ माने ओ खहाबथाव आरो खोनानायावनो खहाबथाव खोनाखायो औ ओ नंगौना नोंथां? औ औ औ ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा ओ माने खामानि मावनायाव एथ' एक्सपार्ट खा औ औ बेजों लोगोसेनो माने ओ जोंहा माने जानाय लोंनायावबो माने ओ गोबां एक्सपार्ट आरो
औ
औ ओ माबादि मैगंखौ ओ माबा माबादि बेदरखौ माबायदि सङोब्लाथाय माजों सङोब्लाथाय ओ गोथाव जायो ओ जों बेफोरखौ ओ मि बाखथि मोनो आरो
औ
औ थिग बेबायदिनो जोंहा ओ बर'फोरा माने ओ बेफोरखौ माने थिनानै दोननोबो माने सोलोंबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो औ नंगौना नोंथां? औ औ जेरैबायदि जोङो थिनानै दोननाय बुङोब्लाथ' जोङो ओ ओ नाफोर खौ फोराननानै ओ बेफोरखौ जोङो। फिनानै गोबाव समसिम जाजायो नांगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो ओ बे ओ ना गोरानखौ ओ फोराननायल' नङा ओ जों बे ओ नाफाम नाफाम खालामनानैबो गोबां गोबाव माने समसिम जा जायो औ औ नाफाम बुङोब्ला दाथ' बर' हारिनि सुबुंफ्रा बांसिनानो माने गोथाव मोनो आरोना
औ
औ नाफामखौ औ औ नोंथाङाबो गो थावावनो जानांगौ औ औ औ ओ बेनि अनगायैबो माने ओ बर'फोरनि संनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ माने ओ बायदि रोखोमनि मोनखाङो आरो। औ नांगौना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
फाम फाम थानाय बा जल जानाय बा ओमफ्राय रुनानै जानाय ओमफ्राय जोङो खारदैजों बो जानाय
औ
औ बेबादिखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
औ औ ओमफ्राय जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनायखौ गुबुन हारिया थ' आथिखालाव माने ओ माने जानायखौ जां नुनो मोनसै आरो
औ
मोन नोंथां औ औ बेफोरनिनो नों बिथाङा मोननैसो बुंनो हागोन नामा जेरावहाय गोदो जोंखौ माने बर'फोरखौ मुगैयोमोन जे ओ बे बिथांमोना बायदि बायदि जायो बेफोरखौ आथिखालाव गुबुन हारिनि मानसिफोरा माने भिटामिन दङ होननानै जासै आरो औ नोंगौना नों थाङा मोननैसो मुं बुंना हागोन नामा
औ जोंनि बर'फोरखौहाय साम' खांख्राइ खुसिया बायदि नागिरनानै जानायखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोरा मुगैयोमोन बिदिनो आरो गुबां रोखोमनि हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगंफोर जेरै बेफोरखौ जों मुलि हा होननानैबो मिथिनाय जायो जारि बिलाइ मानि मुनि हेलांसि बा बायदि बायदि ओंख्रिफोर बायदि बायदि मैगं बेफोर मैगं फोरजों जोङो ओ संनानै जानाय जायोमोन। औ बि बिब बेफोरबायदि हाग्रा बंग्रा नागिरलाबायनानै जानायखायनो आरो बिदि खुसिया खांख्राइ साम' बायदि नागिरनानै जालाबायनाय खायनो गुबुन हारिनि सुबुंफोरा ओ जोंखौ गोदो मुगैनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालावदि बैफोरखौ ओ मुलि हारिनि मैगं एबा जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां होननानै मिथिनो मोननायलाय बेफोरखौ बैफोर सुबुं फोराबो। ओ जानायखौ जोङो दायो नुनो मोनसै। ओ जेरै ओ साम'फोराबो जोंनि देहानि थाखाय थाखाय जोबोर मोजां। आरो मेगनफोरनि नि थाखाय मोजां होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। आरो जारि बिलाइ मानिमुनि ओ खिफि बेन्दों बायदि मैगंफोरा जोंनि देहानि थाखायबो जोबोर मोजां होननानै जोङो मिथिनो मोनो। आरो जानोबो जोबोर थाब जायो।
औ औ।
खौ बायदि रोखोमनि ओ गुबुन गुबुन मैगंफोरजों जों संनानै जायो जारि बिलाइफोरखौबो जोङो दाउ बेदर एबा ना आरिफोरजोंबो जों संनानै जायो। बिदिनो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोरजों जोङो ना बेदर इदि दाउ। बेदर खुसिया आरिफोरखौ जोङो संनानै जायो।
औ।
नोंथांमोननि ओ ओनसोलथिंजायबो बेफोरबायदि जानाय। खौ नुनो मोनोना?
गुबुन हारिया नामा
गुबुन हारियानो जा एबा नोंथां जोंनि बर' हारियानो जा नोंथांमोननि ओनसाव बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जायोना नोंथां
औ जोङो बर' हिसाबैथ' जोंनि ओनसोलाव जोङो बर'फोरनि दासिमबो मोननाय माने गोदोनि ओंख्रिफोरखौ हाग्रायाव बुथुमनायखौ जोङो बारा मोनबांनो थांदिलिया नंगौना नोंथां औ ओ हाग्रा बंग्राफोरखौ खौबो जोंङो दानस्रांनायखौ नुनो मोनसै बेनि थाखायबो जानो हागौ ओ बायदि रोखोमनि ओ जाग्रा ओ मैगंफोरा माने गोमालांनो हमबाय जोंनिआव
औ
अ होमब्लाबो माने ओ जा नि दंङ जेरैबायदि मानामुनि नोंथाङाथ' मानामुनिखौ मिथिखायो जानांगौ
औ मिथिगौ
औ -औ ओ मानामुनि ओमफ्राय जारि बिलाइ नोंथाङा बुंनाय बायदि। औ ओ बेफोरखौ ओ दासिमबो जोंनि ओनसोलाव मोनो आरो। औ ओ बेफोरखौनो ओ खनथुमनानै ओ गेजेर -गेजेर जानायखौ आंङो नुनो मोनसै।
औ
अ ओ जेरैबायदि ओ गंगार धुनदियाबोथ' दासिमबो दङ ओ बेफोरखौबो ओ जोंङो आंङो ओ सबाय ओंख्रिफोराव होनानै जानायखौ आंङो नुनो मोनसै। औ -औ नोंथांमोन मोनहाबो हैयो खोमा गंगार दुन्दियाखौ। सबाय ओंख्रियाव औ- औ -औ ओ बे नोसै ओ बेफोरखौनो आङो ओ दासिमबो ओ नुनो मोनो आरो।
औ
औ- औ फाय ओ नोंथां ओ जोंहा समाबो जाबाय नामा। औ- औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ओ आंजों दसे सम रायलानायनि थाखाय। औ दे गोजोननाय थाबाय औ। दे।